औ खुलुमबाय नोंथां औ खोनादों।
मा खबर।
ओ मोजां नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनो औ।
जों दान्दिसे सावरायलायगोन मानोना नोंथां। दा मानि बागै होनना बुङोब्ला जोंङो बर'फोरनि मागो दमासि जों आरो एसे सावरायनो सानदो बा सावरायगोन आरोना
औ नोंथां
गिबियावनो आं एसे जागायग्रोनाहोनोसै मागो दमासिनि बागै नङा होनब्ला दा मागो दमासि होनना बुङोब्ला बरफोरनि मागोआ जाबाय बर हारिनि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गोनां निबा आबादारि फुजा नङा होमब्ला औ दा बेख खौ गोबां समहालागै मागो बिहु होननानै मिथिजायो आरो ना दा जाय असमिया फोरनि माने भगालि बिुहुनि माने सम जायो आरोना बियो दा बे फुजानि माखासे गुदि बुथुमनाय आरो रंजानायफोरखौ आं एसे बुंनो सानदों बा फुजानि सम बा बे मागो फोरबोखौ माग दाननि सि मा माग दाननि माने सिगां फोथाराव खुंनाय जायोमोन आरो फोथाराव खुंनाय जायोमोन दा आबादखौ बुथुमखांनायनि उनाव खुंनाय बेयो मोनसे रंजानायनि सम आरोना मागो
औ थारैनो सैथो नोंथां
औ दा गाहाय माखासे आसार बा हारिमु नेमखान्थि थायो दा माखासे आसार हारिमु होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय ओ भेलागुरु बायदि ओरि थायो बा मागो फुजानि सिगां माने न'आव गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोर फोरा माने हाग्राबारिफोरजों बा नारा नाथाफोरजों माने ओ बायदि बेखौ बुथुमनानै मोनसे माने बेलागुरु बा मेजि बानायो आरो ना दा माखासे बेखौ बानाय खांनायनि उनाव सावनाय बा माबानाय नेम थायो सिगां माने न'आव माने भेलागुरु बा मेजिफोरखौ माने गासै गामिनि मानसिफ्रा रो जानानै माने जिउ राहा खालामोमोन आरोना दा बेनि गेजेरजों माखासे फुं औ दा फुंखां माने समाव मेजिखौ माने बा पेलागुरुखौ अर होनानै सावनाय जायो। आरो औ बि खौ बायदि माने आवथि होनानै गोजोननाय आरो मोजां आबादनि थाखाय आरज माने ओ मागियो आरो ना दा माखासे बेवहाय दोङो आदार जानाय बायदि बायदि एवखां जानाय दोङो आरोना? बे समा माने न सिङाव माने गोदान माने माइरंनि माने गोदोनिफ्रायनो बानायनाय माने ओ जौ ओ लारु फिथा बायदि बायदि दि माने गोबां रोखोमनि माने बेदर आयदिफो बेदर आयदरफोरखौ माने स संनानै बयनोबो जाहोनाय माने लोंहोनाय जाया आरोना। दा माखासे। बर सेंग्ला ओ सेंग्रा सिख्लाफ्रा मागो फुजायाव बागुरुम्बा आरो गुबुन गुबुन हारिमुवारि मोस मोसानायफोरखौ सिफुं खाम जथा आरो सेरजा दामनानै मोसायो आरोना?
नोंगौ नोंथां।
बर' हारिनि मागो फुजा बा मागो फोरबोआ जाबाय माने आबाद बुथुमनायनि उनाव रंजानाय मोनसे गाहाय हारिमुवारि फुजा आरोना बे फुजाया बरफोरनि जिउ राहा बा धोरोम बा आबादारि खान्थिनि मोनसे बिन्दो आरो ना दा माखासे मागो फुजानि गुदि बाथ्राफोर थायो।
नोंगौ नोंथां
उरुखा होनना बुंनाय लोगो लोगोनो मागो दाननि सिगां सानखौ माने उरुखा होननानै बुंनाय जायो बा खुंनाय जायो आरोना माने ओ बेस औ बे सानाव गामिनि सेंग्राफोर लोगो जानानै फोथाराव न बां भेलागुरु बानायो आरोना।
नोंगौ नोंथां।
औ गासै गामिनि मानसिफ्रा लोगो जानानै जौ बा गोदान माइरंनि आदार बा गोबां रोखोमनि बेदर संनानै गोजोनै जालायो लोंलायो आरोना। दा माखासे बेवहाय औ दा माखास बेवहाय मेजिसे सावनाय बा भेलागुरु सावनायनि माखासे आरज दङ। बा आरज गाबनाय जायो दा उरुखानि ओ माने समा माने गामिनि गासिबो मानसिफोरा माने ओ बेवहाय ओ भेलागुरु सावनायाव बा मेजि सावनायाव अर सायनाय जायो आरोना। दा माखासे बेवहाय बयबो गिदिर गोलावफोरनि आथिं सुनानै आसिरबाद लालायो आरोना बेवहाय दा माखासे हारिमुवरारि आदार होनना बुङोब्ला मागो फुजायाव गोदान ओ माइरंनि फिथा लारु ओ सि किरा बायदि बायदि बानायनाय जायो आरोना। दा बरफ फोरनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा ओ जुमाय एबा जौ। बे फुजाया माने बयनो बयनियावबो माने न' न' बानायनाय जाया आरो बयनोबो माने लोंहोनाय जायो आरोना दा माखासे औ। ओ रंजानाय मोसानाय माखा खासे दं बेवहाय बे फुजायाव बर सेंला सेंग्रा सिख्लाफोरा बागुरुम्बा आरो गुबुन गुबुन हारिमुवारि मोसानायफोरखौ मोसायो आरोना। बेनि गेजेरजों खाम सि फुं जथा सेरजा दामनानै गामि गामि मेथाइ खननानै रंजायो आरोना। दा। मागो फुजायाव। बर हारिनि अनलायनाय लोगो जानाय आरो आबादारि फोथारखौ मान होनायनि मोनसे देरसिन दिन्थिफुं ओ फुंखा आरोना।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ दा नोंथाङाबो अननानै एसे आंनो। मागो फोर्बो मागो दमासिनि बागै। फोरमायना होनो हा
हागोन्ना? औ हागोन नों थां आं। ओ मिथिनायखौ हागोन आं। जिखिनि मिथियो। औ नोंथाङा दानि। बावैसो बुंलांबाय जे मागोनिनो सायाव ओम औ मागोखौ जोङो दायनिफ्रायनो ओ दिनैसिमहालागै ओ फालिबोगासिनो आरो आरो जोङो गाैबो बे मा-मागोखौहाय नखर नखरफ्रोमबो ओ फालिनाय जायो जोङो। मागोनि फुस-फुस दाननि ओ लास्ट खालाराव जोङो ओ माने ओ फिथा देनानै फिथा देयो जोङो बिदिनो ओ फिथाखौ सोमनानै लाबाय बिदिनो माइब्रा माथा बिदि। जोसा ओ बायदि जोङो बेफोर माइरंखौ जोङो सोमनानै लायो लाबाय बिनि उनावहाय जोङो ओ दिंखि एबा ओ मिसिं ओ बा उलारफोरावहाय जोङो देबाय आरो बिनि बिनि उनावहाय ओ फिथाखौ सावनानैबो जायो आर जोङो ओ खा-खानाबो जायो बिदिनो ना बेदर ओ बे नेमा ओ गासिबो नखरनियावनो दङ आरो बिनि अखानायैहाय जोङो भेलागुर सावनाय जायो ओ फुङावहाय बिदिनो मोजां गा स्रि ओ बेफोर जाहाथे बे जाहाथे बे मागो बे गोदान बोसोराव जाहाथे ओ मोजाङा फैयो सुख सान्थि आरो ओ मोजां गाज्रिनि थाखाय ओ बा बा फोरखौ गादा थांहोनो थाखाय जोङो भेलागुरखौ सावनाय जायो आरो बेखौ जोङो थालिर बिराय ओ मायनारा जिगाब आरो औवाजों बिदि बानायनानै जोङो ओ सावनाय जायो। आरो लोगोसेनो ओ गासिबो बिदि ओ थ इदिबो इदि फोजोंनानै जोङो आलारि बाथि। फोजोंनानै बेखौ ओ सावनाय जायो आरो। हारो बिनि। बिनि अखानायनायैहाय जोङो मागोनि से खालारावहाय जोङो ओ बिदिनो ओम बिदिनो मान लाय। यो ओ गेदेरा उन्दैखौ खुलुमो आरो समब्रा समब्रि एसे मान लालायो आरो ओद बिदिनो ओ जोङो ओ गोदान गस्ला गोदान गामसा बा गाननाय जोमनाय बिदि गाननानै जोङोहाय ओ नखर बा आलासि खुरमाफोरनाव बि दि खुलुमनो थाङो आरो बिदिनो बोर लायो जोङो। ओ लोगोसेनो बे से खालार समाहाय बिदिनो बे बो जानाय बे नाय बिदिनो फिथा जानाय साहा लोंनाय बिदिनि सम खौ जोङो बे सानसे समखौ जोङो बिदिनो बारहोयो आर थां अ बे जोङो गोबां रोखोमनि फिथा सावनाय जायो जेरैहाय ओम नालेंखरनि लारु एन्थाब फिथा थाव सिथाव ओ लावदुम फिथा बिदि जोङो सावो जानाय जायो। आरो जोङो लावदुम फिथाखौहाय जोङो ओ बिदिनो खुरैयावहाय खुरि एबा ओ गिलिपफोरावहाय ओ जोङो बानायनानै सावनाय जायो जुदुव ओ जुदुआवहाय दै गु दुं खालामनानै जोङो बिदि बिनि खफरजोंहाय जोङो बेखौ ओ सावनाय जायो आरो जों बेखौनो ओ लावदुम फि दा महराव जोङो मोननो हायो
औ नंगौ नंगौ थारैनो। दा? औ रं रजानाय आरो समाजारि माखासे औ ओंथिफोर थायो
औ थायो नोंथां।
बेवहाय मेजि सावनायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा गावसोरनि गेजेराव रंजा बाजा खालामलायो बा खालामनांगौ दा जोहोलावा फ्रा सिख्ला फोरा खाम सिफुं आरो जथा दामनानै रं नाय खन्थाइ बा बायदिसिना मेथाइ। खनो बा रोजाबो आरोना बे फोरबोआ गामिनि गेजेराव माने इसिं अखांनि माने अनलाइन बा ओ बायदि बायदि ओ मिलन आरो गोजोनथि गायसना आरोना दा सावस्रि आरो मिथिंगायारि सिबिनाय माखासे थायो बेवहाय बा मागो फोरबोआ खालि रंजानायल नङा माने बेयो मिथिंगाखौ सिबिनायनि मोन से दिगारोना दा मेजिबा
जायगा जायगा ओ बे जायगा जायगा बेखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो जे फुजा महराव आरो बे बे फुजा फुजा फुजायावहाय ओ गोबां बिदिनो गोबां सुबुंफोरबो फैनाय जायो ओ आरो जोङो बेवहाय गो गोबां दिनो बायदि हाय ओ मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय ओ बिखौहाय जोङो नामावहाय बिदि जोङो खुंनाय जायो आरो आरो औ जोङो दुब्लि दुब्लिफोरावबो बिदि ओ माइ नारानि बिदि जिगाबफोरनि बिदि न'सा न' बानायनानैबो जोङो मागोख मागो खौहाय जोङो आलो गोजोनै जोङो बिदि सिबियो आरो हगार हरो बिदिनो जोङो रंजा खुसि गोजोन खुसियै औ नों नोंथाङा मा बुंनायदोंमोन नोंथाङा बुंनाय।
ओ मेजि सावनाय बा बेलागुरु सावनायनि गेजेरजों बोसोरारि बा गाज्रि सानस्रि बिस मुलि आरो बेमार माने आजारफोरखौ माने अराव फोजोबनाय जायो होनना बर' समाजाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो। दा बेनि गेजेरावनो मागो फोरबोआ अ बर' हारिनि मोनसे गोसोखांथाव आरो ओ थि गोनां फोरबो दा बेयो ओ आबादारि समाजखौ गोख्रों खालामनायनि लोगोसे बर‌' हारिनि संस्कृतिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय मोनसे मखजाथाव आगान होननानै जों मिथिया आरोना नोंथां दा जियानो जाया मानो ओ जोङो बा आङो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ नंगौ नोंथां
औ दा जोङो माने दोनथनोसै आरो ना
औ नोंथां औ खोनादों नोंथांखौ गोजोन औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनि आंनिफ्रायबो औ दे बिदि